हेल'
औ ।
खोनादोंना?
औ खोनादों नोंनि नोंबो खोनादों मोजाङै?
औ खोनादों होमब्ला जों आयदानि सायाव थोंजोङै सावरायनोसै आं नोंथाङा जुदि था ओ सम होनो हायोब्ला आं माने बर'फ्रा बेे आबाद गाहाय हारि। माने दैज्लां बोथोराव माइ गाय ओं गायबा जों माइ गायनाय गायनायनिफ्राय माने आखाइ होजेननायनिफ्राय जोङो माने ओ जोबथा जोबथायाव जे हाल जांख्रा हाल जांख्रा होनो जोङो माने हाल बे बोसोराव माने ओ माइ गायनाया गासैबो जोबै जोबै जोबनानै माने लास्टावहाय माने जोंहाय
ओ
हाल माने माइआ दिनैनिफ्राय माने गैला माइ गायनांगौआ गैला बेबायदिनो हालजांख्रा हालजांख्राखौ नोंथांमोननि ओ ओनसोलाव माने नोंथांनि नुनाय बायदि माबायदि मानिनाय जायो।
ओम ओम
हाल जांख्राखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन।
ओरैनो आं जोंनिजोंहाय जेखौ नुदों बेखौनो सावरायबानो जागोन ना?
औ जागोन।
उम दा नोंगौ ना-नांगाल जांख्रा होनोबा जोंहा बेबो मोनसे माने नखरारि रंजानाय होनबाबो जायो आरोखि जे
औ औ नखराय दं न'खरावनो जोबबाय ओं माने उम
न माने जोङो दैज्लां बोथोराव आ माइ आबाद गायो नालाय। जे माइ आबादावहाय खोथिया फोजेननायनिफ्राय गायखांजासिम जेसेबां खस थ' जायो जे बेफोरखौहाय जे माइया गायखाङोब्ला जोबनानै थाङो नालाय बेखायनो एसे रंजास्रानोसै होननानै जे न'खरावनो खुंनाय बायदि एबा फालिनाय बायदि जायो होननानै आं सानो आरोखि
औ औ थारैनो नोंगौ
उम बेवहाय जोङो माखासे जानाय लोंनाय बा रंजानाय बेफोरबायदिखौ खालामो जाहाथे जोंनि माइ फोजेननायनिफ्राय गायजेन गायखांजासिमावहाय जि खस्थ' दङ जों बेफोरखौहाय बावगारलाय होनानै उम बावगारलाय होनानै जे रंजायो बेबायदि आरोखि ओरैनो हाल जांख्रा होनोबा नोंगौ बेखौहाय जे जैदिना खालि जे हाल जांख्रा खालामगोन बे दिनखालि जों जेनेबा माइया गायखाङै गायखां बा बे
औ
हानाय खोथिया आलि दानग्रा बे जों लेङो
उम
बेयाव गायो आरियो गायखांनानै ओमफ्राय जोङो दसे सम जेनबा हाब्रुजों फोनलायनानै खेला गेलेयो जेनेबा रंजायो बिबदिनो
औ
जोंहाय एसे हाल जांख्रा गायखांबाबो एसेखिनि खनायावहाय ओ हाखौहाय माबा दोनो आरोखि गायाला नो एसे खालि दोनो। बे उम बाख्रि गायनाय होनो आरो खाय फाया बे हाल जांख्रा गायखांजोबनानैनो न'नि बिगोमाया गायबोखायो खोमा बेखौहाय। न'नि बिगोमाया दा बेबायदिनो जोङो बेखौहाय फोजोबनानै बे हाब्रु थाब्रु फुनलायनानै रंजानानै न' फोराव हाय जों फैयो फैनानै बेबायदिनो ना बेदर आरि ओंख्रि संनानै जेनेबा माखासे जौ गिसि बा गोरान बेफोरजों लोंनो थाखाय लाब्रा आरि खालामनानै लोंनानै न'आवबो रंजायो आरोखि जोंनियावहाय बेल'नो आरोखि हाल जांख्रा होनोब्ला हाल जांख्राखौ माबोरै रंजायो बा माबोरै खालामो होनोब्ला बेल'नो आं बांद्राय नुवाखिसै आरोखि खालि बे खौल'नो नुयो आं जोंनिजोंहाय। नोंसि
ओ जोंनि ओनसोलावथ' माने सिगां जोङो माइ गायनाय सिगां माइ जुरि जेननायनिफ्राय बुंनो हायो मानो होनब्ला जोङो आबाद गाहाय हारि हिसाबै जोङो माने माइ गायनायखोनो माने गुबुन गुबुन आबादनिख्रुइ माने जोंनि जोंहाय माइ गायनायावहाय माने बांसिन नेमखान्थिफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरोना मानो होनबा जों ओ सिगां हाल जुरि जेननिफ्रायनो जोङो नै मंगलबार बारायावसो जों ओम माइ हालेव गोन माइ गायनाय आख आखाइ होजेननायावबो जोङोहाय मंगलबार बारायावसो आखाइ होजेनगोन बेबायदिनो माने आखाइ होजेननायावबो गुबुन माने गोबां नेमखान्थि बाहायो आरोना बेयावहाय। जोङो माइ आखाइ आखाइ होजेननाय होनबा गसा लाजेनाय होनो बेयावबो जोङो
उम
न'नि गाहाय गाहाया दुगैस्रां लोबस्रां खर' लोब लोबनानै लाइजौ, आलारि बाथि गय जरा, फाथै जरा लानानै आलि खनायाव ओमफाय ओ माने इसोरनि नामावहाय माने ओ इसोरनि नाम लानानै औ माने खुलुमगोन खुलुमनानै आखा-आखाथाम आखाथाम खोथियानि मुथाफा मुथाफा लानानै बेयाव थाव फोनगोन जाहाथे माइया मोजाङै जाथ बेथो बेबायदिनो गायै गायै गायनानै जेब्लाहाय जोबथा जोबथा दिन फैगोन अब्लाहाय माने ने आथिखालाव दाथ' बेफोरबायदि माने सावरि जालायनाय सावरि जालायनायखौनो नुनो मोना न ओ जि सासे सानै खाथि खाथियावहाय खाथि खाथिनि फैगोन बिसोरजोंनो माने नांगोल जांख्रा माने मा होननाय जोंनि न'खरैफोरबो होनना बुंनो हायो मानो होनबा बेवहाय जि फैयो बे बेजोंनो माने नांगोल जांख्राखौ ओरै खालामो गायखांनानै गायखांनायनि उनावहाय ओ दसे माने हाब्रु फोनलाय लायो आरोना न'नि मानसिफोरखौ हाब्रु फोनो। ओ जाहाथे माने मायनावा हाब हाब्रु फोननायाव माने माइनावा गोजोनथों गोजोनो बेबायदि दि माने खालामो आरोना। बेयावहाय माने हालौग्रा मानसिखौहाय जाय हालेवदोंमोन गोदोनि समावथ' हाल एवो माबा माने मोसौ मोसौजों हालेवोमोन ना बे समावहायबो हालेवबाय थायोमोन दाथ' ट्रेक्टर हालेव टेक्टर हालुमान थानो बेफोरबायदिखौ नुवा आरो गोदोनि समाव बेवहाय माने जाय हाल हेवग्रा बे बेहाय माने हाब्रु हाय ओरैबायदि माने बिसोरखौहाय फैनाय बायदि खालामोनो आरोना हाब्रु जोंहाय औ ओमफाय ओ न'नि मनसि फोरखौ गासिबो फोनगोन बेबायदिनो दसे रंजाबाय रंजानायनि उनावहाय गायै गायै गायखांनानै माने ओ एसे गारबोयो आरोना बेखौहाय न'नि गाहाया ओ बाख्रि गायसननाय होनो बेखौहाय सानजा साहा मोखां जानानै गायो आरोना बाख्रि गायसननायखौ बाख्रि गायस'ननायाव माने ओरैहाय नियम दङ' गुबुन गुबुनि हानि सिमायावहाय खायसे खायसे माने गाया आरोना ओम न'नि नि हा सिमायाव जे बे बाख्रिखौ गायसनो बेनि उनावहाय माने बिबायदिनो न'आव फैनानै माने जानाय लोंनायफोरखौहाय ओम माने जगार खालामो आरोना बेबायदिनो बेबायदि नुयो आरोना आथिखालाव माने बेफोरखौहाय जोबोर खमसै आरोना हाजिरा ओंखारबा नांग हाल जांख्रा हाल जांख्रा होनो गुबुन गुबुन जायगायाव माबेबा माबेबा जायगायाव नांगोल जांख्राबो होनो बेबायदि खौ माने बेबायदि थासारिखौ ओरै माने खम नुनो मोनबाय आरोना नांगोल जांख्रानि गोदोबानो माने इयुनावहाय जोबलांगोन ना मागोन माने बेखौ साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैबाय आरोना
ओम ओम
माने फोरबायदि नांखा नां गोल जांख्रायाव जे बेबायदि हाब्रु बेफोरखौ इयुन जोलै इयुन जोलैनि ओ मानसिफोराहाय माने नुनायानो नंला माने बेफोरखौहाय माखासे ओ जि थालांनाय बा भिडिअ औसो नुगोन खोमा बिबायदि होननानै सान सन साननाय फैखाङो आरो ना
उम उम
नोंथां बेफोरबादि थासारिया माने आथिखालावथ' माने हाजिरा ला लानानै बा गुबुन माने रांजों होनानैसो उम गायनाय नुनो मोनोथ' माने सावरि सावरि बायदि सावरि सावरियानो माने बिदि सावरि माइ गायलाय लायनाय बदल गायलाय लायनाय बेफोरबायदि थासारिया गैला आरो ना आथिखालावहाय नोंसा नोंथांमोननि ओन सोलाव माबायदि माने बेफोरबायदि गावजों गाव हेफाजाब होलायनाय गैगोना गैया माइ गायनाय
नोंगौ लोगो ओं नों जेरै होनबोदों बेबायदिनो ओमफ्राय जोंनिजों मोनसे नांगोल जांख्रासो होनो जोंनिजोंहाय बे हाल जांख्रा होन होना आरोखि ओमफ्राय बेबो मोनसे जोंनियावहाय जे हाल नांगोल जांख्राया जदि जोबलांबाय बे दंमोन बेबायदिमोन होननानैल' जे थाहैसिगोन बेबो जानो हाथाव मानो होम जों सिगां समावहाय बेफोरो माने हाफोरा बुरजा बुरजा मोन आरो आरोखि जेनेबा हा फोरा बुरजा बुरजामोन आरो जेनेबा दोहोनि मानसिफोरनि हाफोराथ' नों बुरजा बुरजा जायो आरो लावखार बा दाहोना बेबायदि लानाय हुदा उम बेफोरो दंमोन सिगां समफ्रावहाय बेनिखायनो जे बै समावहाय माने बांसिन रंजा बाजा खालामोमोन जे जेनेबा मा होनो बिदिखौहाय रुवाथि लावखार बेफोरबो बुरजा जाहैबाय हायाबो बुरजा जाबाय नालाय बिदिनो उम मावबाय आरिबाय एसे बांसिन खस्थ' मोनबाय नाथाय मा आथिखालावहाय हाफोराबो नों खम खम जा जाबो जोब बैनाय बयजोंबो जेनेबा खम खम जानायावहाय दा जोङो एसे एनै हाफोरखौहायबो नोङो गिदिर बेफोरबायदि मोनसे खालामोब्ला जे इसेबां लाब जानो नङा जेनेबा लाबखौसो जों बांसिन
औ मुलाम्फाखौ नायो आथिखालावहाय माने ओरै ओरैनो साननाय फैबाय जे मानसिफोरा मानसि सावरि लानानै माने जाहोस्लाय स्लाय माने माने हाजिरा होना नानै ओ जाहो माने हाजिरा होनानै मावगोन माने बेफोरावहाय नों जाग्रा मुआ बे गां ओ होनांगोन बेबायदि माने खायसे खायसे मानसिफोरनि साननायाव फैयो आरो बेबायदि
ओंखायनो बेफोरो सोलायलांजोब बेआरोना
होमबा नोंथां जोंनि सावरायनांगौ आयदायानो जोबनानै थांबाय गोजोन्थों
औ औ औ दे नोंनिसिमबो गोजोन्थों